हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
औ दासो खोनादों दासो खोनादों दासो खोनादों
आ आ मा खालामगासिनो नोंथाङा दा
दा ओरैनो दङ जिरायनानै
अ दे होमबा गिबियावनो नोंथां सिम गोजोन बेलासि बिनि खाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय
औ दा जों मोन मोनस गुबै आयदायाव फैनसै मोनसे आयदा लानानै लायरायनो नामा जोङो
औ औ औ
औ आबादनि सायावनो लाय लायरायनोसै नामा जोंहा
औ औ आबादनि सायाव दा फंनैसो ओरैनो सो बुंनानै होग्रोदो नोङो
औ आबाद होनोबाथ' जोंनि एंगार हायि मोनसे बाहागो नङा होमबा बर' हारिनि आबादानो जोंनि बर' हारिनि गाहाय होननानै जों मोनथिनाय जायो
उम
औ खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों
औ औ जोंनियाथ' उम मा होनो माइ आबादखौनो बांसिनानो मावनाय जायो नं नङा होमबा माइआनो जेनेबा जोंनि जगुबै जाग्रा आदार होननानै जे आं सानो आरो मानि होन मा होनो गुबै जाग्रा आदार होननानैबो बुंनो हायो मानो होनोबा जोंनिया फुंनि जानायनिफ्राय लानानै मोनानि जानायसिमहालागै जोंनिया ओंखामखौनो जानाय जायो नालाय जिहेतु एनि थाखायनो जोंनिया माइ आबादखौ बांसिन मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
उम
औ नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा? आबादनि सायाव
औ औ हागोन हागोन।
दे बुंलाय
जों आबादनि सायाव आ रायलायोब्ला जोंहा जायगा लायै जायगा गोबां रोखोमनि आबादफोर मावनाय जायो। जेरै आ माइ गायजाग्रा जायगायाव माइ गायो फ्राय जोंनि मानसिफ्राथ' बांसिन माइखौनो गायखायोखा। माइया जोंनि थाखाय गोनांखा आ बिनि अनगायैबो जोंनि खायसे जायगाफ्राव माइ गायजाया जायगा फोर थायो। खायसे जायगाफोराव माने बिदिनो गोरान खेथिफोर मावनानै रां खामायनाय बेफोरबायदि जायगाफोर दङ ओ माइ गायग्राफ्रावबो खायसेफ्राव गोबां बेलेग बेलेग खेथि मावनो सोलोंबाय आरो आथिखालाव दा आ माइखौथ' ओ बयबो गायजा गायग्रा जायगायाव बयबो गायखायो दायो माइ गायनायनिनो बोथोर जानानै फैदों नालाय। गोबां मानसिफोरा फोथा माइ गायनो थाखाय रेडि खालामगासिनो दङ दायो दा खोथिया फोनायनि फ्राय लानानै दा जायगा जायगाथ' आ माइ गायबाय दायो। ओनिफ्राय जायगा लानानै औ। जायगा लानानै जायाखै आरो अबावबा अखाफोरा खम हादों। बबेथिंबा ओ दैफोरा बारा बेफोरबायदि जायगा थायो नालाय ओम आ बेनि अनगायैबो जोंहा आबादफोर गोबां आबादफोर दंबावो ओ जेरै ओ बोरि खेथि बोरि खेथिफ्राव जोङो आबाद मावो आ तरमुसफोर आबाद मावो फानलुफोर फानलु आबाद मावो। दायो तरमस, फानलु बेफोरखौ आबाद मावनाय जायो आरोना गोरान खेथिफ्राव बेनि अनगायैबो जोंहा बोथोर लायै बोथोर गुबुन गुबुन आबादफोर मावो जेरै थास' गायनाय सिबिं फोनाय बेसर फोनाय बिदिनो गोबां आबादफोर दं आरो दा बेफोरनि अनगायै बो जोंहा आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोर दंबावो जेरै ओ मा होनो बोरमा फिसिनाय मोसौ फिसिनाय बेफोरबो आबादनि रोखोमावनो गोलैयो। दा ओ जोंहा आ सासे मानसि सुबुङा न'खर सालायनो थाखाय रां रांफोर नांगौ जायो दा बे रांफोरखौ आरजिनो थाखायनो जों गावनि ओ गावनि सानफ्रोमबो थांनानै थानाय जिउआव आ नां गौ जानाय आंखालफोरखौ सुफुंनो थाखाय जों सुबुंफोरा माने आबाद मावनानै रां आरजिनो गोनां जायो आरो दा जोंनि गामियारि ओनसोलफोरावथ' नायोब्ला फ्राय गोबां मानसिफ्रानो बांसिनानो आरोना आबादखौ माव खायो सोरबा बायदिया गु बुन गुबुन खामानि मावदोंब्लाबो न'खराव थानाय न'खरनि मानसिफ्रा गोबां आबाद मावो। सोरबा बायदिया आ मोजां मोजां खेथिफोर जुगामि आबादफोर गायनानै लायो जेरैबायदि सा फात बागान गय बागान बायदि बायदि
औ दानियाथ' बांसिनानो गय मा होनो मा होनो दैफोरनि माबा दैफ्राबो एसे खम जायो नङा होमबा आरो अखाफोराबो एसे हानाया गोदोनि बायदि हाला बेनि थाखायनो माने माइ गायग्रा हाबाबो माने बेफोराव गय गायनाय जाबाय आरो गय गायनानै आरो बे गयनि सिङावनो आरो दाथ' खख'आ कक' बिफां ना मा होनो चक्लेट बिफां इफोरखौहाय गायनायखौ नुनो मोनसै आरो माने गयाबो ओरै गयाव मा होनो रां खामाय होन रां मोननो हाबाय आरो बे कटवा बा चक्लेटानो चक्लेटाव अ मोननो हाबाय माने दा एसे मानो मोन मोनसे हायावनो माने मोननैहाय खेथि मावनायखौ एफोरबायदि नुनो मोनसै आरो दानि दिनावहाय
औ औ बेफोरो आथिखालनि माने गोदान गोदान मडार्न जुगाव मडार्न जुगनि माने आबादफोरा आरो गोबां आ गुबुन गुबुन माने साइनटिफिक रोखोमै माने आबाद मावो आरो आथि खालाव मानसिफ्रा बेफोरो प्रफिट गोनां आबाद होनजायो आरो बेफोर आथिखालनि गोदान मुगानि आबाद बेफोरखौ मावनानै रां आरजिनो हायो मानसि दा जोंनि सुबुंफोरा दा आं नोंथांनिफ्राय मोननैसो बाथ्रा मिथिनो लुबैनोसै माने ओ नोंथांमोननि जायगाथिं माने माबायदि आबाद खौ बांसिन मावनाय जायो आरो दा बायदि समाव दा बोथोराव माने मा आबाद मावनाय जायो आरो बेफोरखौ माबोरै मावनाय जायो एसे फंनैसो फोरमायना होदो
औ औ दाथ' नै दाथ' दैज्लांनि सम नङा होमबा माइ गानायनि बोथोर दा जोंनियाव माइखौनो बांसिन गायनाय जायो आरो ओमफ्राय दा माइ गायखांनायनि उनाव बे माइनि माइ गायनाय आलिफोरावनो आरो सबाय सबाय गायनायबो जायो आरो माने आलियाव गयबा माने स सबाइ मा होनो आलियाव गायनाय सबायाइनि फिथाइआ आरो बांसिन मोजांसिन जायो जेरै हायाव मा होनो हा एवनानै फोनायनिफ्राय बै आलियाव गायनाय सबायाइनि फिथाइया मोजांसिन जायो आरो बेयाव बेनि थाखाय जोंनिखै मा होनो गायनाय जायो आरो बे स सबायाइखौहाय आलियावहाय माइ गायखांनानै आरो जोंनिया मा होनो बेसर सबाय सिबिं ओमफाय मा होनो दालि एफोरखौ मा होनो फोनाय जायो आरो मेसेंनि समावहाय माइ गायखांनानै आरो मैगं थाइगंबो फोसिगोन दा मा होनो मेसें समावहाय आरो दाथ' नै दैज्लां दिन दाथ' खुमब्रा लाव जोगोनार बेफोरखौ मोनो नङा होमबा
औ औ
दा बेफोरखौहाय गायनाय जायो आरो जोंनिथिंजाय बांसिनानो दा आरो खायसे खायसेखौहाय माने बिदिनो थरमुस जोगोनार ओमफ्राय बानलु बेफोरखौ गायनाय नुनो मोनो आरो ओमफ्राय जोंनिखैथ' बांसिनानो एसे खम आरो बे थुरमुसफोर गायनायाहाय नै नै देग्लाय नै दासो थरमुसखौ गायफेरदों आरो जों गामियावहाय जोंनिथिंजायहाय सिगांनि समावथ' इफोरबायदि गायनायखौ नुनो मोनामोन आरो दा बांसिन गय गयखौबो माने गायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंथिंजाय बांसिनानो दा नोंथांमोनथिं नोंथांमोनथिं मा मा आबाद मावनाय जायो ओरैनो दा
जोंथिं बो बिदिनो किसुमान जायगाफ्राव माइ गायजाया दङ जोंथिं माने बेफोराव माइ गायनाय जाया गोरान खेथि मावनाय जायो ओमफ्राय जाखिनि फोथारफोर दङ माइ गायजानाय फोथार बेफोराव गायनाय जायो आरो बिदिनो जोंथिं बे गोरिया बा बोरया आरो दैनि आबादबो मोननैखौबो मावनाय जायो माइ आबाद मावनायाथ' दायो सुरु खालामहांबाय खोथिया फोनाय हाल एवनाय बेफोर दा सोलिगासिनो एसे मामाथ'आखै आरो गायजाथ'वाखै
ए जोंनिथिं गायबायानो आरो दा
औ औ गोरान खेथिफोरा दायो थरमुसफोर गायदों थरमुसाथ' माने बोथोरजों लोब्बा गैया बेहा गायजाबाय थायो गायजाबाय थायो आरो बे गायजाबाय थायो ओमफ्राय फानलुफोरबो गायगासिनो दङ दा बानलु फरायसा देरहांबाय आरो मोनथ'वाखै
औ
बेनिफ्राय गुबुन आबादफोर दा बारा गैथ'वा मेइनलि तरमुस गायो बेनिफ्राय फानलु गायो बेनिफ्राय दा माइ आबादनि सम सोलिगासिनो आरो माइ आबाद मावो बेनि अनगायैबो जोंहा ओंख्रि जानो माखासे दंबावो ओंख्रि जाग्रा आबादफोर दङ बेयाव गायनाय जायो दा मा होनो
दा भिन्दिफोरबो गायोना
औ
भिन्दि लेस्रा इफोरो दा गायनाय जोन आरो खुमब्रा बेफोरखौ दाज मोनो दैज्लां समाव मोनो नालाय
औ दा बेफोर दं आरो न'खरफोराव माने जानो एसे एसे बिदिनो गायो बयबो इनिफ्राय सोरबा बायदिया फाननो थाखायबो बुरजा बुरजा आबाद खालामो आरो
औ माने न'फोरावनो गायनानै लायोबा माने फोनानै लायोबा माने एसे माबा जायो आरो मा होनो जाहाथे जों मैगंखौ न'आवनो मा होनो बाहेरायाव थांस्लाबनो हायाबाबो बाजाराव थांस्लाबनो हायाबाबो माने न'निखौनो एसे बुर बुथुमनानै संनानै जानो सुबिदा हो जायो आरो
ओ माखासे नांगौ जानाय मैगंफोरखौ माने बायलायाबाबो न'निफ्रायनो जा खानानै मोनजानाय जायो आरो
औ
आरो किसुमान मानसिफ्रा माखासे मैगंफोरखौ बायनानै जानो बायोना आथिखालाव सोरबा बायदिया माने गोबां मुलि होनानै आबाद खालामनाय जायो दा बेफोरनि थाखाय न'आव गायनानै जानाय आबादफ्रा मोजां आरो न'आव गाव गावनो गायनानै गावनो आबाद मावनानै गायनाय गायनानै जानाय जायो नालाय दा बे फोर माने मेडिसिन गुबुना मेडिसिन होनायफोरखौथ' जों नुवाना माखासे बुस्थुफोरखौ बायनानै जानो बायोमोन
औ दानियाथ' आरो बांसिन मुलिजोंनो बोखांनाय ज बोखांनायखौ नु नो मोनो नालाय ओंखायनो गाव गावनो माने न आव आवहाय मुलि होआबाबो माने मुलि मुलि होआलासिनो गायनानै जानाया मोजां सिन होननानै आं सानो आरो औ
औ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय आबादनि बेयाव गोबां बाथ्रा सावरायबाय दसे समब्लाबो
औ औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम